हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथाङा? ए माबाफोर मावदों नामा?
जेबो मावथ'आाखै नोंथां नै दायो ओरैनो जाखांनानै दंथ'यो।
उम उम होनबा दिनै जि जौनि सायाव रायलायो नामा बर'फोरनि जौनि सायाव।
औ जायो नोंथां।
एह।
नोंथाङा जौखौ बोरै सङो एबा बोरै मावो मोनथिगौ नामा आरो जौ आरो जौफोरा माबायदि दङ बर'फोरनि जौआ खिथानो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ हागोन आं मिथिनायसिमाव आङो खिथालांनो नाजानि।
उम।
दा जौ होननानै बुङोब्ला जौआ जाहैबाय मोनसे ओ निसा जगथ' मुवा होननानै बुंनांगोन।
उम।
दा जौआ जाहैबाय बर बर'फोरनि जौ होननाय लोगो लोगो जोङो बर'फ गुबुन गुबुन रोखोमनि जौफोर नुनो मोनो। दा बेफोर जौफोरा जाहैबाय गिबियावनो जौ गोरान। जौ बिदै जौ बिदै होननाय लोगो लोगो जौ बिदैखौ माइरंजों बानायनाय जायो दा माइरंखौ माइनिफ्राय मोनो। दा माइआ गुबुन गुबुन रोखोमनि माइफोर थाबाय आरो बेफोर माइनिफ्राय माइरं दिहुनखांनायनि उनाव जौखौ बानायनाय जायो दा माइरंआ गुबुन गुबुन रोखोमनि थाबाय जेरै जोसानो। हरिमलनो बिदिनो माइ ब्रा नोगोन दा माइब्रा जौ बिदै बानायोब्ला माइब्राजों बानायनाय जायो। दा गिबियावनो जौ बिदि बानायनोब्ला जौ माइरंखौ
उम।
सोमग्रोनानै लाखांनायनि उनाव जोङो माइरंखौ सोमग्रोनानै लाखांनायनि उनाव दसे सम दोननानै थामजि बा ब्रैजिसो मिनिट दोनखांनानै जों माइरंखौ बुरै खालामनानै लानो जायो दा बेनि उनाव गुरै खालामखांनायनि उनाव जोङो माइखौ माइरं सोमनानै दोननायखौ जों मा खालामो संनानै लायो संनानै लाखांनायनि उनाव जोङो बे माइख माइरंखौ दुफाय होनायसिम माने एसे खाम होनोनायसिम जोङो माइरंखौ संनानै लायो ओंखाम बायदि। दा बेनि उनाव जोङो बे सं संनानै लानाय जि माइर बे माइरंखौ जों दसे समनि उनाव थामजि बा ब्रैजि मिनिटसोनि उनाव जेब्ला गुसु जायो अब्ला बेखौ प्लास्टिकआव बा थालिर बिलाइनि लाइायाव एर'नानै लानाय जायो दा एर'नानै लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ फेनलानानै बा गुवार खालामनानै आरो दसे सम दोनबावनाय जायो दा बेनि उनाव जोङो एमाव होनो जाय एमावखौ जोङो उम जोंनि नेट चारेल जोंनि मिथिंगायाव मोननाय माखासे बिफां लाइफांफोरजों बानायनाय जायो। दा एमावखौ बानायनायावबो जोंनो माइरं नांगारगोन गिबियावनो माइरंखौ देनानानै बे माइरंआवनो जोङो मोखोना बिलाइ बेनि उनाव जोङो ओ आनारस बिलाइ होनो खान्थाल बिलाइ होफायो दा बिदिनो बायदिसिना मिथिंगायाव मोननाय माखासे लाइफांफोरनि बिलाइफोरजों देग्लिनानै बे एमावखौ फिथर फिथर बानायनानै फोराननानै दोननाय जायो दा जौ बि दैयाव बै गिबियाव जों एमावखौ मा खालामो माइरं फेनलानानै दोननायाव बे एमाउन्टखौ देफ्लेनानै सारनानै फुनना होनाय जायो फुनखांनानै आरो दसे सम लाखिनानै जोङो बेखौ थौ बा बाल्थिंफोराव सोनानै दोननाय जायो आरो गोदोनि समाव जौदुआव सोनानै दोननाय जायोमोन दा बेनिफ्राय सोमखांना सोनानै दोनखांनायनि उनाव बेयो सानब्रै बा सानबानि उनाव माइरंङा सेवनानै बा बे जि एमाउ होनाय बे एमावजों रियेकसन जानानै बियो बिदै गयो दा बे बिदैखौनो जों जौ बिदै होननानै बुंनाय जायो आरो दा बेखिनियानो आरो माबाफोर सोंनो दंबावो नामा
सोंनायाथ' बिदिनो बयबो मोनसे निसा
औ
नोंथांनि खिन्थानाय बायदिबा मोनसे बर'फ्रा जौ गोरान बायदि बायदि जोमावो एमाव देयो एमाव देयो
नोंथाङा जौगोरानखौ बोरैजाय मावो बुंनो हागोन नामा
जौ गोरानखौ जोङो एंखुरखौ औ सिगां जोङो एंखुरखौ लाबो एंखलखौ सुना लाग्रोबाय सुना लानाय उनाव बेखौ थौआव थौआव बे दै ग्लब ग्लब गोदोनानै हरबाय ओंखाम बायदि मोनहोनानै बेखौ गुसु जैनानै एर'नो एरनायनि उनाव बेहाय एमाव फोनो एमाव फोननायनि उनाव बेखौ बार नाङि जायगायाव थालिर बिलाइ एबा प्लास्टिकजोंनो खोबनानै दोनो हरनै हरथाम जेब्ला हरनै हरथाम जायो एबा माने हरब्रै हरबाबाबो जायो बेनि उनाव बेखौ बिदै ओंखारबाथाय मावनाय जायो बे मावनायाव जोङो सिगां थौ बिनि गेजेराव फायला आरो बिनि सायाव थौ फिसा बिदि मोनथाम रोखोम माबा बानायो बे थौ गिदिराव अफ्रिथाबाय गेजेराव गेजेरनि फाइलायाव बै सिंनि अख्रिया जेब्ला गुदुं गुदुं मोना बे गुदुं जाबाथाय बिनि खफ'आ बे फाइलयाव माबानानै ओरै फाइभथिनिजाय ओरै गलाङो आरो बे रोसि गलांनायानो जौ गोरान जायो।
उम उम बेनि अनगायैबो जौ गोरान आरो जौ बिदैनि अनगायैबो जोङो मा मा जौ मोननो हाबावो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ जोङोथ' आथिखालाव बे गोरान आरो जौगिसिनि अनगायै जोङो गुबुन गुबुन रोखोमनि जौ मोननो हायो।
उम
जेरै नाम्बार वान आरेस रयेल चेलन्ज वइटिएम ब्लेक
औ
ग्रिन लेभेल रेड लेभेल अलमं
औ
गुबुन गुबुन रोखोमनि जों मोननो हायो।
औ औ नोंथां
दा आं नोंथांनाव उम मोनसे कुइसन सोंबावनो लुबैदों ओ नों थाङा फोरमायना होनो हायोबा फोरमायदो आं कुइसनखौ सोंसै ओ बे आथिखालाव जोङो जोंनि जि उम दाव फिसिनाय आबाद जों बुङो बे दाउ फिसिनायनि आबादखौ नोंथाङा माबोरै मावो एसे खिन्थाना होनो हागोन नामा?
उम दा होनोबाथ'
औ
सिगां जोङो नआव दाउफोर गैयाबा हाथाय बाजनिफ्राय जों लाबोनो हायो। न'आव थाबा जोङो मासे मासे बिमाखौ बिदै दैहोनानै बेनि फिसाफोरखौ जोङो फिसा जाहोनानानै फेहेरनो हायो।
उम
जेब्ला बे आबाद बुरजा माने बुरजा मोननो थाखाय जोङो दाउ बिमाखौ बुरजा खालामनांगौ जायो
औ
उम जेब्ला बे दाउफोरा बिदै दैनानै फिसा जायो अब्ला बे बिदैफोरखौ जोङो फाननो हायो आरो फिसाफोरखौबो फाननो हायो। जोङो दाउनि आदारनि थाखाय जों हाथाय बाजाराव दाना मोनो। बे दानाखौ दाउनो होबा दाउफोरा थाब देरो। आरो नांगौ बादि समाव जों दाउफोरखौ फाननो हायो आथिखालाव दावउदैनि दामा दैसेयाव फनद्र' थाखा गाहाम जाबाय। दस थाखा फन्द्र' थाखा। आरो दाउफोरनि दामाबो माथो हाथाय बाजार नुनो मोनो सारिस' फास' केजि थांनाय जों नुनो मोनो माथो ए बेबायदिनो दाउ आबाद मावनानैबो जों जिउ खुंनो हायो। ओ
औ औ
ओमफ्राय नोंथाङा बोरमाखौ बोरमा आबादनि सोमोन्दै मोनथिगौ नामा?
बोरमा आबाद दोनोबा मिथिगौ नोंथां मिथिनाया ओ बोरमायाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि थाबाय आजिखालिनि जुगाव दा गुबुन गुबुन आदबजों गुबुन गुबुन रोखोमै फिसियो दा गिबियावनो बोरमा फिसिनो होनबा जोंनो मोनसे बोरमाखौ दोनग्रा बैसां बा न' नांग्रोगोन जोंनो गिबियावनो बिनि उनाव बोरमाखौ जोङो मोम जोङो गोबां फिसिनानै बा जोंनो बेफोर बोरमाफोरखौ आदार जाहोनो थाखाय जोंनो गुवार फोथार बा गुबुन गुबुन बेबायदिनो जोङो जायगा नांगोन। दा होनबा जोंना समाबो जाबाय नोंथां दोनथ' लायनोसै नामा?
होनबालै दंबावो एसे र' जाबाय जानायालाय र' एसेबाव दस मिनिट दस मिनिट